खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
अ एसे गोसा गोसा रायलायबानो जाबाय नोंथां
जागोन दे
एसे गोसा गोसा रायलायबानो
खोनायाखैना?
ओं एसे गोस सा गोसा रायलाय औ औ खोनाबाय
अ
अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रि दं
दसे सम सावरायनो हागोन ना? दं होनबा ओ जोंहा दा ओ माइ आबादखौ जों बोरै मावनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा
औ सावरायजागोन
नोंथाङा एसे गोसा रायलायबाव दे खोनाथाराखै
मोजाङै खोनायाखै होनबा
ओंहो दासो खोनादों औ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा होमबा माइ आबादखौ जों बोरै मावनाय जायो एबा मा माजों राहानि हेफाजाबाव जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो।
अ खोथिया फोनायनिफ्राय खोन्थानांगोन ना मा?
ओ जिखुनु फार्स्टनिफ्रायनो मारै मावनाय जायो एनिफ्राय खोन्थादो औ
जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो ओ माइसा मा होनगोन बेखौ माइसालि सोमनानै दोननांगौ। माबायाव दैयावहाय सोबना दोननां गौ ओमफ्राय सोमना दोननानै बियो एसे माइसालि माबाया माइआ एसे रोदा ओंखारबाथाय जोंना इयो खोथिया फोनो थाखाय जायो आरो। हा खोथिया फोनो थाखाय जोङो फोथारावहाय एसे हालेवनानै हाखौ आरामनो मोनहोनानै बेयावहाय खोथियाखौ फोनांगौ आ
औ ओम नों थाङा एसे गोसा रायलायबावनो हागोन नामा?
खोनायाखै होनबा आं गोसाखौनो रायलायदोंमोनथ'
ओ बारा मोजां खोनायाखै माने फिसा फिसा खोनादों ओं
औ खोथियाखौ जोंहा फोनानै एसे मास मोन आदा मास मास मोनसे बा मास मोननैसो दोनबाथाय जोंना ओ गायनो थाखाय फुनो थाखाय जायो आरो।
मा होनदों नोंथां?
खोथियाखौ फोनानै होनदों खोनादों ना खोनादों ना हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनादोंना?
इसे गोसा रायलायलाय औ खोनादों एबार खोनाबाय
हेलौ हेलौ
खोनादों ना?
ओं खोनाबाय
आंना एसे नेटनि प्रब्लेम जादों ओंखायनो खोनाया खोनाया जादों नामाथाय
औ एसे गोसा गोसा रायज्लायना होबानो जाबाय दे।
ओ गोसाखोनो रायज्लायदों थेवबो माने नेटनि प्रब्लेम जानायखाय खोनाया खोनाया जादों आरो।
ओं ओं
औ दा खोनादों ना?
ओं ओं
ओम दा ओ खोथियाखौ जोंना ओ माबानानै फोनानै मास मोननैसो मास मोननैथ' नांद्राया देर मास मास मोनसेयावहाय जोंना खोथियाया फुनो जायो आरो।
औ
खोथियाखौ देर मासनि गेजेर उनावहाय फु-फुनानै जोङो माइखो गायनो थाखाय ट्रेक्टरजों बा आजिखालि ट्रेक्टरजोंनो मा हालेवो नालाय। सिगांथ आजिखालि बारा मोसौखौ माबाला नालाय मोसौजोंनो हालेवला नालाय आजिखालि ट्रेक्टरजोंनो हालेवो आरो। ट्रेक्टरजोंनो माने गासिखौबो हालेवो नालाय ओफ्राय। खोनादोंना मोजाङै?
ओं एसे मोजां खोनादों औ खोनादों।
खोनादों ना?
औ अब्ला नोंथाङा ओ जिखुनु माइ माइ गायनाय समावहाय ना ओ माबायदि जेनेबा बे समावहाय माबायदि जानांगौ मानसिया माबायदि मावनांगौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
आं आं मोजाङैनो खोनायासै।
नोंथाङा ओ माइ गायनाय समाव एबा आबाद मावनाय समाव जो मा बायदि दि गोसो होनानै मावनांगौ एबा माबायदि ओ सानफ्रामबो मावनांगौ बेखौ खोन्थाबानो जाबाय होनदों।
अ जिखुनु जोंना बिदि खेथि बा आबादफोर मावबाथायथ मोजाङैनो मावखानांगौ गोसो होनानैनो मावखानांगौ मोजाङै मावाबाथ अबावहाय फिथाइखौ मोननो मोजाङै मावबासो नोङो नोंनि खस्थनि फिथाइखौ मोनगोन नालाय।
औ
मोजाङै मावनांगोन आरो सानफ्रामबो
उम
मोजाङै मावबासो नों खस्थनि फिथाइखौ मोनगोन नालाय मोजाङैनो खोनादो दा आं बुंनायखौ।
आं एकदमबारे लासै लासै खोनादों नोंथां नोंनि रायलायनायखौ
प्रब्लेम जादों नामाथाय ओंखायनो खोनाया खोनाया जादों।
औ अब्ला नोंथाङा ओ आबादखौ जेनेबा मावनायावहाय बे माइ आबादखौ मावनायावहाय माबा मोनसेफोर उसुबिदा उसुबिदा एबा ओ बोथोरनि प्रब्लेम मोनदों नामा?
मोजाङैनो खोनायाखैसै
नोंथाङा माइ आबाद मावनायावहाय माबा मोनसेफोर बोथोरनि उसुबिदा मोनबाय बायदों नामा मालाबाफोर।
उसुबिदायाथ' मोनो दा एबार बोसोरावथ' दा गायबाय दं नालाय दायो एसेबां उसुबिदा सुबिदा जायाखै आरो थांनाय बोसोराव खिन्थु बिराद खरान जादोंमोन नालाय। अखाया हायाबो हाया बिराद प्रब्लेम जादोंमोन नालाय बिराद खस्थ' मोनदों आरो। माने माइखो अखानि थाखाय दैनि थाखाय गायजोबनो हायाखैमोन आरो। बे अखा हायाबानो एसे खस्थ' जायो। एबारथ' अख अखाया बिराद मोजाङै हादों नालाय। एसेबां खस्थ' गैया आरो एबार बोसोरावहाय। औ नोंसोरनिखिलाय बोरै माइ आबाद
जोंनि खिजाबो एसे खस्थ'आनो जादों सेमोन बोसोरनैयाथ' माइखौनो गायनो मोनदिया खराननि थाखाय। जोबोद लुखसान जादों आरो जोंनाया एवखा माबा ट्रेक्टर होनाय हालोव नाय बुहुद लस जादों माने। माने ओ गायहांहां जायो बोथोरा माने हाना होयो। जेनेबा साननै सानसे हाना होयो। गायहां हां जानायावनो आरो दुंना हो होनजायो सान्दुं बिदियावहाय जोंहा बहुद माने एहाय लुकसान जादों आरो लस जादों आरो औ ओमफ्राय माइखौ मोनखादियानो। आरो खोथियाफ्रा बुहुद लस जादों आरो। जोंनिया सेमोनहाय असेमोन बोसोरनैयानो जाबाय आरो। औ खम हायो आरो माबाया हायाबो एसे बालासिया नालाय ओंखायनो एसे एनै उम माबा अखा हानाया दैया थानो नागिरा आरो। औ
जोंनिखैथ' इसेबां माबा जाया खिन्थु थांनाय बोसोरावहाय माने सोरबा सोरबा एसे लेटै गायोना बिसोरहा खस्थ' जादों आरो। जाय जायना आगोथिया गायदों बिस्रा खस खस्थ' जादिया
औ
आरो आजिखालिनि जुगावहाय गायदों होनब्लाथाय दसेनो जोबखायोना टेक्टरजों उम नो माबाखायो नालाय हाजिरा लायो बुरजा बुरजा साननै सानथामावनो मास मोनसे गाहाम खौनो गायला आजिखालि गोदोसो इदिनो गोबाव गोबाव गायोमोन आजिखालि बारहावाफ्राबो सोलायलांजोब बाय नालाय
औ
ओंखायनो
उम उम अब्ला नोंथाङा सेमोननिफ्राय दा ओ सेमोन बोसोरनिफ्राय एबारनि बोसो सोरनि आबाद मावनायखौहाय माबायदि जागोन सानदों
ओ सेमोनबोथ' इसेबां गारजि जायाखै बारु सेमोनबो मोजां फिथाइखोनो मोनदों एबारबो एबारगो सिगांनिफ्राय साबसिनखो जागोन सानदों आरो जागोन होननानै आसा खालामदों आरो बोथोराबो मोजां नालाय
औ अब्ला नोंथांमोननिफ्राय बोथोरा मोजां नङा होमबा
औ औ मोजाङानो
आरो ओ नोंसिना जेनेबा ओ माइ गायखांनानै जेनेबा ओ जाखाङोना माइ गोथां जायोना ओ गसा खायोना बै गसा खानाय टाइमावहाय नोंसिनाहाय माबायदि ओ कन्डिसनाव जायो माया
बे टाइमावथ' बिराद मोजां जायो सोमखोर सोमखोरनो बिराद मोजां जायो आरो ओमफफ्राय इसे एनै हाग्राफोरबो रज'देरो नालाय हाग्राफोरखौ साफा खालामना होयो आरो
औ
मोजाङानो जायो बे
अ अब्ला ओ अब्ला नोंथांमोननिखै बांद्राय एम फौ एम्फौनि माबाया फैयाखै जायाखै
ओहो ओहो जोंना इफोरबायदि एसेबां माबा जाया आरो औ खिन्थु सोराबा सोरनाबा सोरनाबा जायो ओमफ्राय एम्फौनि मुलि सारनानै होयो आरो
औ
बांसिनानो खम बाहायो आरो एफोरखौ जोंनिखै
औ
औ
दाथ' जोंनि खैजा ओ गायखांनानै ओ बो मास मोनसे देर माससो दुइ माससो थानानै लगे लगे गोरलै खिलिनायखौनो एम गवार जायो आरो माने ओरैबायदि एम्फौ जायो जे उम माने लांदां खालामलायो आरो गो माइ गोरलैखो जायै जायै बिनिखायनो बे माइ जिखुनु माइ गायनायखौ मोननो थाखाय जोंनिया बे मुलि एमफ फौ जागानायनि मुलिखौ सारना होयो आरो जिहेथु बे माइआ मोजां जानायनि आरो
नङाबाथ' आरो ओरैनो नो खस्थ' खालामनाया
औ औ औ
अब्ला नोंथांमोननिखौहाय मोजाङान ना आबाद मावनाया माइनि आबाद मावनाया
बायेरा जेबो आबाद खालामनाय जाया जोंनिखै माने माइखौनो बांसिन मोजाङै खालामनाय जायो आरो
ओ अब्ला नोंथांमोननि बेहाय ओ जेनेबा नोंसा जेसेबां गायोना बे मा माइखौ हाय ओ फाननायाव बांसिन बाहायो ना जानायाव बांसिन बाहायो बेखौ खिन्थानो हागौ ना
औ औ हागोन बिदिथ' जोंना फानफेरा न'आवनो जानाय जायो जाजोबनाय जायो आरो न'नि बाय बाहागिफोरनोबो एसे एनै हरनाय जायो आरो
औ
औ मालाबा बिदिनो नांगौ जायोबा नांथारगौ जायोबा एसे एनै फानो आरो एसेबांबो फानजोबा औ
अब्ला नोंथांमोननिखि बिदि रोखमनि सुजियो आरो
औ औ
अब्ला जोंनि जोंनि टाइमाबो जाना फैबाय होनब्ला दोनथ'निसै नामा नोंथां
गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिम औ दे